हेल' औ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों
औ नोंथाङा एसे सम दंब्ला जोङो बैसागु फोरबो फालिनायनि सायाव रायलाय जागोन नामा नोंथां
औ औ रायजायजागोन नोंथां
औ जोङो बैसागो होनोबाथ' बैसागुखौ जोङो सैथो दाननि जोबथा खालाराव जोङो फालिनाय जायो आरो नोंथां
औ औ
जेरै जोङो गिबियावनो मोसौ बैसागु फालिनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो सैत्रो दाननि जोबथा खालि जोङो मोसौखौ जोङो ओ दैमा नङा मा बा फुख्रिफोराव लांनानै जोङो थुखै हैैयो आरो नोंथां जेरै जोंनो मोसौ थुखैनो थाखाय दिग्लि लिति थाराय पानेलाव फान्थाव हालदै बेखौ नांगो आरो नोंथां जोंनो मोसौ थुखैनो थाखाय औ बिनि उनाव जोङो आ बेफोरखौ जोङो हाफ्लेनानै जेरै औवानि आरुं जिरनानै जोङो माला सुनानै जोङो ओ मोसौखौ थुखैहैनाय जायो आरो नोंथां दैमायाव औ बेनि उनाव जोङो आ जेरै जोङो थुखैनाय समाव गोदोनि जोंनि जेरै खुगा मेथाइ दंना जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै बारिलांबाय था बे मेथाइखौ खननानै जोङो जेरै दिग्लि लिति बिलाइ ओ थाराइग ओ थाराइ गाज्लि बेजों जोङो बुज्राव बुज्राव मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो नोंथां
औ औ औ
औ नोंथां आ बेनि उनाव जोङो मोसौखौ थुखैखांना जोङो जा जेरै ओ दिग्लि लिति थाराइ गाज्लि आग्लायनायखौ जोङो मोसौ गलियाव आ थेबनानै दोनो बेनि उनाव जोङो आ बाख्रियावबो जो जोङो थेबनानै दोनफायो आरो नोंथां आग्लायनायखौ बिनि उनाव जोङो औ जो मोसौनि फागा गोजामखौ जोङो दैमायाव नङाबा हाखराव ओ थुखैयोब्ला जों बेयाव थुनानै गारबोयो आरो जेरै देग्लि लिति बिलाइ थाराइ गाज्लि निथजों बेजों थुना गारबोनाय जायो आरो गोजाम फागाखौ।
औ औ
बिनि उनाव जोङो ओ मोसौनो गोदान फागा लागायनाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव जेरै जोङो ओ साराय खिथुनि हां हांगारखौ जोङो हल'नानै थाव गुबै लागायनानै जोङो मोसौनो फथा थुनाय जायो आ आरो नोंथां मानो होनोब्ला ओ जायगाया गोदो अरनबारिमोन नालाय नोंथां बेयाव मोसा लख्रा थायोमो मोन बेनिखायनो मोसौखौ दाजाथों होननानै जों बे फथाखौ थुनाय जायोमोन आ रो नोंथां गोदो दासिमबो जों बेखौ थुयो आरो नोंथां औ बिनि उनाव जोङो मोसौखौ उदाङै बै सानखालि आ हेंगारना होनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोंना आ से खालार खालि जोङो मानसि बैसागु फालिनाय जायो जेरै बेयाव बो खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना साबस्रिं थरखा बेखौ लानानै जोङो न'खर न'खर बैसागु फोर्बो मोसाहैयो आरो नो नोंथां बैनि न'खर बेनि न'खर जेरै जोङो बैस सागु फोर्बो मोसायोबा जोंना बर'फोरना मोनसे हुदा दं नालाय नोंथां जेरै आ माइब्रानि जुमाय जेरै माथानि जुमाय बे खौ लोंनानै जोङो अमा बेदरजों जोङो आ रंजायो आरो बैसागु जेरै बर'नि दख'ना थावसि रेगे रेगां आग गरनि फास्रा हौवाफोरा गामसा गोथां गिनदि गस ख्ला गोदोनायाव आर'नाइ फारिलाना ओ सेंग्रा सिख्ला बुरै बन्थ' गथ' गथाय जों गासैबो जयै लोगो दांनानै बैसागु गुखौ मोस आ रंजायो आरो नोंथां जेरै खुगा मेथाइ गोदोनि खुगा मेथाइ खननानै
उम औ औ
जोङो औ बैसागुखौ जोंथ' गोदो आ थामजि सान फालिनाय जायोमोन नालाय नोंथां दानि जुगावथ' जोङो आ स्नि सानल' फालिनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां दा सान्दै।
औ औ औ
बिनि उनाव जोङो बैसागुखौ आ मोसाखांनानै जायनि निबा न'खराव जों मोसायो बे न'खरनि सुबुङा जोंनो अननानै जेरै माइरं एसे रां एसे जा हायो हरो बेखौ जोङो ओ बैसागुनि जोबथा सानखालि खालि लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो नोंथां। बिनि उनाव जोङो औ बिनि उनाव ओ जेरै जोङो गोखा गोखै जायो जेरै ओ जौसे एक बिदि जोङो गोखा गोखै जायो आरो नोंथां मानो होनोब्ला जोंनि बेमार हाजार बे बेमार आजार जानायफोरा गोदो हामो होननायलाय जों बेखौ फोथायनानै दासिमबो जानाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो मोनसे बावखुंग्रि फोरबो बेखौबो जोङो फालिनाय जायो आरो नोंथां जेरै बावखुंग्रि फोरबोआवबो जोङो ज जनो जेरै बरनि दामजु दोरोङारि जोंनि दामजु बिनि उनाव जों जोङो बर'नि दखना थावसि बेफोरखौ गाननानै जोङो बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैयो आरो नोंथां बेयावबो जोङो ओ जोंनि बर' आइजो आजोफोरखौ जेरै ओ बर'निनो इन्दि सि दखना फास्रा बिनि उनाव दो दोरोङारि जेरै अनला दाउ सबाय साम बेफोरखौ फालांगि खालामफैनाय खौ नुनो मोनो आरो नोंथां जोङो बावखुंग्रि फोरबोआवबो बेबो जोंनि बर'फोरनो मोनसे आंगो फोरबो हिसाबै फालियो आरो नों बेखौबो नोंथां ओ नोंथाङाबो एसे से फोरमायना होनो हागोन नामा बैसागो फोरबोनि सायाव नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदिहाय बैसागोखौ खुंनाय जायो नोंथां
बे सोमोन्दै एसे सुंदै फोरमायनानै होनो हागोन नोंथांनिसिम
औ नोंथां
नोंथाङा जिखिनि बैसागुनि सोमोन्दै सुंद' बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायबाय बेफोर थारैनो नंगौ
औ नोंथां
नोंथांमोननि बायदिनो माने बैसागुखौ माने गाजा गोमजायै फालिनाय जायो आरोना जेरै मानो होनोब्ला जोंना बैसागोआ माने गोदो गोदायनिफ्राय आजै आजौनिफ्राय माने सोलिबोबाय थानाय मोनसे जोंनि एंगारलायनो हायै मोनसे गिदिर फोरबो
औ
बेखौ जोङो माने जोंहा जोंहा बर' हारिजों बियो मोनसे एंगारलायनाय मोनसे सोमोन्दो दं आरोना बेखायनो जोङो बेयो माने जोंना बेयो माने बोसोराव खनसेल' फैयो नालाय नोंथाङा बुंबाय जेरै बिदिनो बोसोराव खनसेल' फैयो बियो
औ औ औ नंगौ नोंथां
बेयो माने बैसागोआव जोङो नोंथाङा बुंबाय जेरै गिबियावनो बेयो बैसागोआ मानि मानि सायाव सोनाय जायो होनबा जेरै मोसौ मोसा बिनो बोरमा मोसौ जिब जुनारफोरनि सायाव जायो होननाय जोंनिख्रुइबो बिब्दिनो नोंथां
औ
बे जेरैबायदि नों बुंलांबाय माने मोसौखौ माने सिगाङावनो थुखैहैयो बिदिनो लाव जा फानदाव जा होननानै बुङो। जोंनियावबो बिदिनो गोबां माने लाव फिथाइ बि दिनो फान्थाव फिथाइ आलु फिथाइ एबा बिदिनो फिथाइ सामथाइखौ लानानै माने बेफोर खौ हाना लानानै
औ नोंथां
खेरखाफ्रावबा बे दाबोरफ्राव हानना लानानै मा खालामनाय जायो मोसौखौ बिदिनो साराय खिथुनि जेरै थाव गोथां बिदिनो थाव गोथांजों हांगारजों लगायनानै
मा होनो बिदिनो औवा गोदोनाथ औवा जायो नालाय औवा बिजलिखौ हासनानै माने थुख्राथाम लानानै ओरै मोनथामबा मोनब्रै माने मोसौनाव दागो होनानै गाब गानना जायोमोन आरो बिदिनो फाख्रा-सिख्रा नुनाय बायदि। जेरै नोंथाङा बुंबाय हाग्रानि मोसौ मैने मोसाफोरा मैने एसे गिनानै थांनाय बायदि बा खारनायनि। जोंनियाबो बिदि एखे रोखोमैनो बानायो
औ नंगौ नोंथां।
बेखौ माने दैमायाव जोंनाबो थुखैनो लाङो आ
औ औ नंगौ नोंथां।
लावखारफ्रासो लाङोमोन नालाय। नाथाय जोंनि दा दानि जुगावथ' लावखारखौथ' नुनो मोननाया एसे गोब्राबसै नालाय। जोंनि न'खरनि जेनेबा बिमा-बिफा बा जोंबो जेनेबा न'खरनि फिसाज्लाफोरानो लांनानै दैमायाव थुखैहैयो थुखैनानै बिदिनो गोदान मेने बे बै सानखालि मा खालामनाय जायो माने गोदान दिरुंफोरखौबो खाहोनाय बा गानहोनाय जा यो आमफाय मोसौ
औ नोगौ नोंथां।
हगारनाय जायो आरो ना फ्रि माने बो
औ औ नंगौ नोंथां औ।
माने बि न'आव थु दैमायाव थुखैनानै फैयो। जिखिनि बे फान्थाव आलु जेनेबा बिदिनो फिथाइ-सामथायाइ हाया होनबा जोङो।
औ
बिदिनो बेखौबिदि जायो नोंथाङा होमबाय दिल्ली थियार हायदो बे जों मोसौखौ बुनानै माने लावजा फानथाव जा बुङो। बेनि उनाव हैखांनायनि उनाव बे मालाखौ माने जोंनाबो लांगोना दरखं मोखाङाव बे लामानि बेयाव माने आलायनानै दोनो आरोना जोंनिखो मायने। बोसोर गोदानै बिनि उनाव बिदिनो लामाफोराव सोरबा सोरबा जोंनिया माने खुलुमना जायो बिदिनो गोबोरखि आरो बिदिनो हासिबजों बिदिनो फट' माबा फान्थाव आलुफोर मोनो ओरै हासिबजों माबाजों लामायाव लामायाव ओरैजा माने मान हिसाबै बा मोनसे बावनाय हिसाबै दोनो आरोना बे मोनसे जोंनि नेमखान्थि माने जोंनियाव। बिनि उनाव फैयो जोंहा माने माखासे नोंथाङा बुंलांबाय जेरै गोखा-गोखै जानाय गोखा गोखै जानाय। बेयाव जोंहा गोखा-गोखै माने नोंथाङा बुंबाय जौसे माने जौसे से माने सेजौसे माने बिदिनो गो खा-गोखै बुथुमनानै जानाय जेरै बिदिनो जेरै बेफोराव बेफोरनि माराव मुंदांखा जेरै फुं खा बिदिनो अनेक खेरादाफिनि दिनो मानि मुनि अनेक रोखोमनि खिफिलेवा बेफोरखौ बुथुमनानै माय ने संनानै जों मायने‌ गामियावनो बा नखर नखर बा जों बाय-बाहागि लायनानै जोङो मा खालामनाय जायो हालेनानै बा बे गोखा-गोखैखौ जानाय जायो आरोना बेनिबो जानायनिबो मोनसे नेमखान दि दङ मानिनाय जेरै नोंथाङा बुंबाय बेजों बेमार आजार हामो होननाय नोंथां। माने बोसोर गोदानाव माने बेमार आजाराबो स्र' थांथोंबा जोंखौ माने बा सोराङैनो नायहरफिनथों बेमार आजार खारथों बेनि बागैनो बेखौ जानाय जायो आरो। ना बेजों लोगोसे माखासे मायने उनाव फैयो जोंहा मायने। सावरि बादालि जानाय बुङो माने लावखार ओंखाम। बेयाव मा जायो जोंहा गोदो माने बैसागोनि सिगांनो बे जौफोरखौ फिसिनानै दोनखायोमोन होनबानो दा बिदिनो जेरै माइ। ब्रानि फिथाइ बिदिनो माइ गोसोमनि माबानि अनेक थायो नालाय जुमाय रोसि बिदिनो। बेखौ माने फिसिना दोनखायो नालाय जोंना गोदो माने से। सिगांनिफ्रायनो बेखौ माने बरननानै माने बिदिनो बाय बाहागि सोरनाव। बा लावखार ओंखाम जानाय बाय बाहागि न'खर न'खर। बिदिनो बेदरफोरजों जेनेबा नार्जिजों अमा अनलाजों दाउ बिदि माखासे माने। माखासे बर'नि ओंख्रिफोर दं नालाय नोंथाङा जेरै बुंलांखाबाय बिदिजों माने न'खर न'खर लावखार ओंखा। ओंखाम जानाय जायो आरोना बिनि उनाव जायो जोंहा। फिन आरोबाव माने गारजासाालि होनाय माने बिदिनो गामि गामि मोनसे गावबा गाव मोनसे। जेनेबा मोनसे नेमखान्थि थायो नालाय। फुजा होनाय गारजा सालि बेयाव गारजा सालि होनाय जायो बेखौ माने बहाब। बा दैमाफ्रावबा बहाबा बेफोराव होनाय जायो आर ना बेनि उनाव फैयो आरो नै नैथियाव जेनेबा। जोंहा मानसिनि बैसागु बेहाय मा खालामनो जोंहा गिबियावनो आफा। आनान गसे बाथौ बोराइखौ माने बेयाव खुुरुमनाय। फुजा होनायखौ जों नुनो मोनो फुजा होनानै जों माने बोसोर गोदानखौ जों बरायो। जों मा जायो माने जायफोराना माने गेदेर माने जोंनि देरसिन। जायो बे देरसिनखौ माने खुलुमनाय मफ्राय आरो बे देरसिन। फोरा मानि बे गावनिख्रुइ उन्दैसिन बा फिसाला फिसाला फिसाजो। बा बिसोरनि उन्दै बैसोनिफोरखौ माने। होयो आरोना बोर सारस्रियो गोदान गोदान बोसोरनि बेनि उनाव मा। मा जायो जोंहा आरो बिनि उनाव मा जायो जोंहा बैसागो मोसानाय।
औ नंगौ नंथां।
बैसागो मोसानायाव जोंहा बिदिनो माने बैसागो मोसानाय होनोब्लाथ' जोंहा मोनसे बे जोंनि मोनसे हारिनि। मोनसे गोख्रों माने सिनायथि। थि मोनजानाय जोंनि बर' माहारिनि मोनसे गोख्रों माने हारिमु आरोना बैसागो मोसानाया। बेवहाय जोङो बैसागो मोसानाय होनोब्ला जोङो। माने जानला मोनला माने जि बा जि जोमजों जों जानला बेखौ मोसानो हाया। जोङो बेयाव मानेसे जोंनिनो गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय मुंदांखा। ड्रेस जेरै दख'ना दख'ना गामसा आर'नाइ बेफोरखौ गाननानैसो माने। बैसागुखौ माने फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो ना औ बे। बेहाय माने जोंनि बर'निनो माखासे दामग्रा आगजु जेरै खाम जथा। था सिफुं सेरजा थरखा जाबस्रिं बिदिनो गोबां रोखोमनि दामग्रा आबुजों लानानै माने। बोराइ बेन्थ' बिदिनो गामिनि सेंग्रा सिख्ला गासैबो माने ज' ज' हानजा हानजा मा खालामो। माने गामि गामि बेरायनानै माने मोनसे मागिनाय माने जोंनाव नेमखान्थि। दङ आर ना बेबायदिनो रंजा बाजा मागिनानै माने गोदान बोसोरखौ बरायनाय आरोना बेयाव बिदिनो। न'खरफ्राव माने जा एसे। जाय एसे गरफा गरनै हरो बिदिनो माइरंफोर दानहरो। बेफोरखौ माने जमायै बुथुमनानै दोननाय जायो आरोना नोंथां खोनादोंनाा नोंथां। ओमफ्राय बे मा खालामना जायो।
हेले उलथा